हेलौ औ नोंथां
अ नोंथांनि गारांखौहाय मोजांङै खोनाफैयाखै माने बिराद गोजानाव थानानै रायजलायनाय बाददिसो खोनानो मोन्दों
हेलौ
हेलौ
औ औ नोंथां औ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनाबाय
सोर होमबा मेन टपिकखौ फैनोसै नङा होनबा
औ औ
जोंहा मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनोसै
औ
जोंहा आयदाखौ बिफां लाइफांनि सायावसो सावरायनोसै आरो
औ जागोन दे
आतसा जोंहा बिफां लाइफां होनना बुङोब्लाथ जोंहा जिवआरिफोरनि थाखाय मोन बयनिख्रुइबो गोनांथारखौनो जों बुंनांगोन आरो
उम
स दायो बिफां लाइफां गैयाब्ला माने प्रिथिबियाव माने जेबो गैयाखौनो होनजायो
औ
माने बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों माने जों जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव जिहेथु जों हां लानाय बे हां हां लानाय अक्सिजेन गेसखौ माने बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननाय जायो आरो आरो बिदिनो जोंहा माने अक्सिजेन जायखौ बुङो अक्सिजेन
औ
नि जों जिहुथु हां लानानै हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेस बेखौबो माने बिफाङा सोबनानै लानानै माने जोंनो अक्सिजेनखौ हगारना होयो आरो
औ
आरो बिदिनो बारमण्डलाव माने जोंनि बारमण्डलाव बिदुं जायखौ बुङो टेमपेरे बे टेमपेरेजारखौ माने ओ जोंनि थांना थानाय हिसाबै माने मोजां रोखोमनि जों थांना थानाय बायदि माने थांना थानो हानाय बायदि दि माने रो बिदुंखौ बे रोखोमाव माने लाखिनायाव जे माने बिफां लाइफाङा मदद खालामो आरो
औ
बे बिदिनो जोहा मा जायखौ बुङो जों जिब जुनार जिब जुनार थाग्राफोरनोबो माने जिब जुनारफोरनिबो थाग्रा खुलि बेफोरबायदि बानायनानै होयो बिफां लाइफां जायखौ बुङो हाग्रा बारिफोर बेफोरबादियाव माने जिब- जुनारनिबो माने थाग्रा गुलि बानायनानै होयो आरो
औ
आरो बिदिनो जोङा मा बिफां लाइफांनिफ्रायनो गोबां आदार आदारफोरबो मोनो जों जेरै बिफां लाइफांनिफ्राय फिथ- फिथाइ सामथाइ मोनो फिथाइ सामथाय जानानै माने खायसे खायसे जिब जुनार दावमा दावउसाफ्रा माने थांनानै थायो आरो जोंबो फिथाइ सामथाइ जानानानै माने जोंबो देहानि थाखाय नांगौखिनि भिटामिनफोरखौ बेफोरखौबो माने बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो आरो आरो बिदिनो जोंहा माखासे मेडिकेल माने मेडिकेलाव गोनांथि जानाय मुलिफोर बानायो नालाय ओ जाय बिफांफोरावबो माने ने मुलिफोर बानायाव मुलिफोरनि थाखायबो माने रोसिफोर नांगौ जायो बिफां लाइफांनिफ्राय जेरै हमना ला निम आरो बिदिनो एल'भेरा थुलसि बायदि बायदि रोखोमनि मुलि बिफांफोरबो थायो बेफोरबो माने मुलि बानायनायाव माने सु- मानसिनि जिउआव बेमार आजारनिफ्राय बारग'होनो थाखाय मुलि बानायनांगौ बेखौ माने गोनांथि आरो जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननाय जायो
नंगौ
फालांगियावबो दं गोबांनो जेरै हमना ला जों ओ गंसे न' बानायोब्ला न'नि थाखाय माने नांगौ जानाय मुवा बेसाद बातामफोर बिदिनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायबाय थानाय टेबोल सियार बेफोरबादि माने बानायनायाव बानायनानैबो मोननो हायो आरो जों बिफां लायफांनि मोनो स' नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा
औ दा बिफां-लाइफां होनोब्लाथ' जों मोनथिखायो। जोंनि मिथिंगायारि सम्पद बि-बिफां लाइफाङाहाय दा बिफां-लाइफाङा जोंनि थाखाय बहुत गोनांथि बिफां लाइफां गैयाब्ला जों थांनानै थानोनो हानाय नङामोन नङा होमबा दा बेयो मोनसे बिराद मोनसे गिदिर रल प्ले खालामो आरो जोंनि जिउ खुंनायावहाय
औ
दा बिफां-लाइफाङा जोंनि आबहावाखौ गोग्गो लाखियो साखोन सि सिखोन लाखियो आरो सुबुंनि जिउखौहाय सामलायनानैबो लाखियो बुंजागोन बा बुंनांगोनानो जिहेथु जोङो बिफां-लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन मोनो। जायखौ जोंनि हां लानायाव बहुद गोनांथार अक्सिजेना आरो जोंनिफ्राय बेयो कार्बन डाइ अक्साइदखौहाय बोनानै लायो।
औ
जायनाखि माने बारहावा गुबुंलेखौ खम खालामो।
औ
बेनिखायनो
बिफां-लाइफाङा जोंनि थाखाय बहुत गोनां आरो जोंनि थाखायल' नङा नोंथाङा जिहेथु बुंखाबाय जिउ जिउ जुनार फोरनि थाखायबो जोबोद गोनां आं माखासे बुंनोसै जेनेबा जों माखासे बुस्थुफोर बिफां-लाइफांनिफ्राय मोननो हायो। अक्सिजेननि अनगायैबो जेरै फिथाइ-सामथाइ बा दंफां दंफांफोर पेपार, राबार आरो मुलिनि खोथाखौथ' नोंथाङा बुंखाबाय
औ
दा बिफांनि रोदा बिलाय फिथाइ-सामथाय बेफोरनो जोंनि थाखाय मा-माखासे माखासे बिफांफोरा जोंनि थाखाय मुलि आरो दा बेफोरनि गेजेराव बुंगोन आङो निम बिफां
दा निम बिफाङा माने निम बिफांनि बिलायाहाय जोंखौ जोंनि स्किंआव इउस खालामोब्ला जोङो हेल'
औ खोनादों।
औ स्किनाव इउस खालामोब्ला जेनेबा सिथरफोरा खारोनो बा सुगारफोर जायोब्ला जोङो जायोब्ला सुगारखौहाय एसेब्लाबो खमायो। खमायहोयो निमा।
औ
आरोबाव उदैफोरखौहाय साफा खालामो। बेनिखायनो निमा जोंनि थाखाय बहुद गोनांथार। आरो नोंथाङा माखासे बिफांफोर मोनथियो नामा जे जोंनि थाखाय मानि मुलि हिसाबै बाहायजायो। औ एसे फोरमायना होदो नामा औ
होन्ना बुङोब्ला बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो मा एल'बेरा। एल'भेराखौ नोंथाङा बुंखाखाबायमोन नामा बुङाखै ना औ। जायखौ जोङो एल'बेरा माने एल'भेराया जोंनि मा मोदोमाव थानाय मोखांनि जि जि सि-सिथरफोर मोखाङाव जिन्थु नानेखाफोर जायो बे
औ।
बे-बेफोरनिफाय गोजानाव लाखिनो थाखाय माने एल'भेराखौबो जोङो बाहायनाय जायो आरो। बिदिनो गोबां दङ' आंबो मिथिजोबा मिथिजोबनाया। जि-जिथु जों जोंनि ओनसोलाव सोलिबोबाय थानाय बेफोरखौल' आं एसे मिथिगौ। बांसिनानो मिथिया आरो औ।
औ।
बिदिनो जाहा बिफां लाइफां होनना बुङोब्ला जोंहा माखासे माने जिहेतु जोंहा दैज्लां बोथोराव जोबोद अखा हानायनि जाउनाव माने दै बानाफोर जायो। औ दै बानाफोर जायोबा जोंहा मा हा गिसि गायो बिफां लाइफां फोरखौ जों माने दैमा जिंफोराव गायनानै दोनोब्ला। मोजां मोजाङैनो। गायनानै दोनोब्ला माने जिहेथु दैबाना जानानै हा खुरखानाय। बै माने दैमा जिङाव बिफांफ्रा थायोब्ला हाफोरखौ माने खोब। गोरायै लाखियो आरो जिहेतु दै बानानिफ्राय माने हा गिसि गानाया। एबा हा खुरखानाया। जाहाथे जाया बेफोरबायदियावबो माने बिफां-लाइफाङा हेफाजाब खालामो आरो। आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा। माने बिफां लाइफां गैयाबा माने मानसिनि जिउआव। जेबो गैयाखौनो बुंनांगोन। जेनबा जों बिफां लाइफां दानफायोब्ला माने बिफां लाइफांफोरखौ जों फोजोबस्राङोब्ला हाग्रा बंग्राफोरखौ। फोजोबस्राङोबा माने बुहुमाव।
औ
साननि बिदुङा माने खोब गोबां माने। गोबां डिग्रियाव माने जों गरम मोनगोन बा थांना थानायाव माने बहुद हेंथा फैगोन आरो बिदुङा माने बुहुद गोसा जागोन आरो। बिदिनो जोंहा माने बिफां लाइफांफोर दानफायोब्ला, हाग्रा बंग्राफोर फोजोबस्राङोबा माने हाग्रा बंग्रा दाननानै बिदिनो जोंहा इन्डास्ट्रिफोर। खुलियोब्ला माने जोंनि। बुहुमाव माने जायखौ बुङो ग्लबेल वारमिं होनो जायखौ।
औ नोंगौ।
ग्लबेल वारमिंआबो माने सोमजियो आरो जायखौ जोङो। बुहुमाव थांना थानायनि बिदुङा माने बारासिन जायो आरो। जेराव जों थांना थानायाव माने गोब्राबबो जानो हागौ बिफां लाइफां गैयाब्ला ओंखायनो जों माने जोंनि। सुबुं जिउआव माने बिफां लाइफाङा। जोबोद गोनांथार होननानै जों बुंनांगोन आरो। आरो बिदिनो जोंहा मा बारहावाखौबो जों मोजां रोखोमनि जों मोननो हायो आरो थानो थाखाय मोजां बिदुंनि समान रोखोमनि बिदुङाव जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो माने। जों मोनो आरो बिफां लाइफाङा माने थानो थांना थानो थाखाय माने। मदद खालामो आरो। आरो दिनैनि जुगावथ' बिफां लाइफां दाननायनि थाखाय माने प्रिथिफाराव। प्रिथिबियाव माने गोबां बिदुंङा माने बारा जाबोनो
औ।
इन्डास्ट्रि काल बिदिनो गोबां गोबां जायखौ बुंङो इन्डास्ट्रि दारिमिन बेफोरबायदि खुलिनायनि थाखाय माने बिदुंङा बारा जाबोनो हमदों। जोंनि बुहुमाव आरो।
औ।
गारि मथर सालायनायनिफ्राय जोंहा माने गोबां कार्बनडाय‍-अक्साइडफोर गेस ओंखारो। बारहावायाव सरजाबफानानै जोंनि हां लानायावबो माने जोंखौ खस्थ' मोनहैयो बा बेमार आजार बेमार आजारा खोब थाब थाबनो सन्देरनो माने बोलो मोनो आरो। जोंनि जिहेथु सुबुं जिउआव सोलिबाय थानाय गारि मथरनिफ्राय जिहेथु ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनि बेफोरोबो माने सुबुं जिउआव खोब बेमार आजारनि माने लाबोयो आरो।
औ।
थ' नोंथां दायो जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै बहुद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ आंबो गोजोनबाय जे जिहेथु आंबो मिथिनो मोनै खौरांखौ आंबो मिथिनानै लानो हाबाय।
औ गोजोन्थों अब्ला।
औ जागोन दे।